हेलौ औ खोनादों दे खोनादो रायलाय जागोन औ आं खोनादो आंखौ खोनादो ना
नोंथांनियाव आङो एकजामनि बागै सों सानदों आरो ना
जायो
जेनेबा दाथ' ओ गोबां एगजाम फैगासिनो दोङो जेनेबा हमना ला ओ जोंनि बे ओ बिटि सि नि फरेस्ट गार्ड एगजाम फायदो नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन खालामबाय थादो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
एगजाम जेनेबा बिदि ओ साख्रिनि थाखायथ' थायो इगजाम आंथ' दा खालामाखै खालामदोंमोन आङो नाथाय थांनाय बोसोरफोराव ओमफ्राय माने गोसो होनानैनो खामदोंमोन आरो बिदिनो बिदि एगजामनि सम बोला जेनेबा एसे बाहेरफोराव थांनायफोरा एसे खम खालामनो गोनां जायो आरो ओ जेनेबा जोङो बेवहथ' बिराद माने गोबां मेरला मानसि थायो नालाय हानद्रेद जेनेबा हानद्रेद माने जौसे जोन ओ जेनेबा बेवहाय बाहागो लादोंबा एगजाम जनो बेवहाय जेनेबा सिदा दसजोनफोरनि थाखायल' थायो नालाय बेनिखायनो एसे माने गोराय जायो आरोना जोंफोरा एगजामफोराव ओमफाय मोनसे ओ डिसिप्लिन मेइेनटेन खामनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय खामदोंमोन आरो आंबो बिदिनो ओ बाहेराफोराव थांनायफोरखौ खम खालामोमोन ओमफाय गावनि जा सिलेबासफोर थायो बेफोरखौ माने प्रिपारेसन खालामोन आरो थांखांनाय एगजामफोराव जेनेबा जाबायदि कुइसनफोर फायदो ना बेफोरखौ एसे मडेल हिसाबै फल' खालामनो हायोमोन आरो
ओ ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे साजेस सन लानो नागिरदो ओ माबे साबजेकखो मा बायदि टाइमाव फरायबा जेनेबा एगजामनि थाखाय फैबाय थानाय एगजामनि थाखाय मोनसे ओ थिरांथा गोनां मा एगजाम होनायाव मोजां जायो आरो ना माबायदि टाइम टेबोल लानानै बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ आंथ' बेखौनो सानो जेनेबा जोंफोरा खायसे टाइमखौ नायनानैबो साबजेक्टफोरखौ माने इदि प्रिपारेसन खालामनांगोन होनना सानो आरोना आङो जेनेबा जोङो ओंखामारिफोर जाखांबा उन्दुनोबो ओंखारो नालाय जेनेबा बेफोरबायदि टाइमाव खायसे गोसोआव लाखिथावना जेनेबा मा बुंगोन बेखौ हिस्ट्रिफोरनि साबजेक्टखौ फरायालासेनो नोंथाङा जेनेबा बे मेथसफोरखौ नायजायो आरो आं बेफोरबायदि सानो आरो बेनिफ्राय जेनेबा जायफोर साबजेक्टखो नोंथाङा जेनेबा गोसोआव लाखिनो गोनां जायो ओ हमनानै ला जेनेबा बेदि इंलिस साबजेक्ट बिदि हिस्ट्रिनि साबजेक्ट बा बिदि जग्राफिआरिनि साबजेक्ट बेफोरखौ नोंथाङा जेनेबा फुङाव बा बेफोरबायदि हर गेजेरफोराव फरायनो फरायबा बांसिन मुलाम्फा जायो होनना सानो आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि खालायो जेनेबा फोरमायजागोन नोंथाङाबो
औ जेनेबा नोंथांना जेरैबायदि बुंदों नोंथांनिफ्राय आं गोबां ओ नलेज मोननो हाबाय जेनेबा एग एजामखौ माबायदि फरायनानै माबायदि टाइमखौ मेनेज खालामनानै ओ एक्जामाव उथ्रिसारनो हायो ओ आङो आवगायाव सानदोंमोन आरोना जेनेब्रा मोनसे साबजेक्टखौ ओ बे साबजेक्टल'खौनो जेनेबा सानसेबा साननै नायगोन आरो नेक्स्ट साबजेक्टआव जेनेबा मेथ्स दोङो बेखौ जोङो आङो जेनेबा बिदि सानना लायोमोन आरो बे साबजेक्खौ आङो बा आवार नङा बा नै आवार नायगोन नाथाय नोंथांनिफ्राय जेरैबायदि आङो खोनानो मोनदों बियो साबसिन जागोन आं सानदों आरो ना जेनेबा आंनि जायबा आं टाइम टेबोल बानायदोंमोन एगजाम थाखाय बियो बारा एसे आरजाथाव नङा आं बेफोरबायदि सानदों आरोना बे नोंथांनि जेनेबा साकसेस नाय बेनिफ्राय आङो ओ नलेज बुथुमनानै ओ एगजामखौ माबायदि उनथ्रिनो हायो बेखौ आं दिनै नोंथांनिफ्राय रोंगौथि मोनदों आरोना। बेफोरबायदिनो बिथाङा नोंथाङा आंनो माबाफोर साजेसन होबाव'होबावनो हागोन नामा एक्जाम प्रेपारेसन खालामनो थाखाय?
आंथ' दा बेखौनो सोङो नोंथाङा जेनेबा आगोलाव बिदि एगजामाव जफेरबायमोन ना जेनेबा बेफोर बाय दा
औ आं जफेरदोंमोन जफेरनाया नाथाय आं उथ्रिसार जानो हायाखैमोन आंनि मोजां टाइम टेबोल नङैनि थाखै।
औ जायो जोंफोरा बिदि गोबां खेब खेबनै नङा खेबथाम खेबथाम नङा खेबब्रै बिदि नाजानो गोनां जायो आरो। बेफोराव बेनिफ्राय जेनेबा इगजामनि दिनाव जेनेबा जाय खालि एगजाम जागोन आरो ना बे दिन माबायदि थिरांथा खालामो निजिखौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन
जेनेबा एगजाम मोनसे जेनेबा फैगासिनो दोङो साफह हमना ला एगजामा गाबोन समफोर बेफोरबायदियाव आं फराय फरायनायखौ बुंथ'नो सानदों नोंथानि सिगाङाव जेनेबा एगजामनि सिगां आङो जोबोर हाखु दाखुयैनो फरायोमोन आरोना बे साबजेक्टखौ नायलाय बै साबजेक्टखौ नायलाय बिदिनो नायै नायै नायबाबो माने मोनावथायामोन आरोना बावगारलांजोबोमोन हाखु दाखुनो
बेे हाखुदाखु बावगारना नायनो एगजाम टाइमाव जेब्ला सफैयो होमबानिआ आङो मोनसेबो गोसोआव थायामोन आरोना जा फरायो गासैबो मेलेमनिफ्राय ओंखारलांजोबोमोन जेबो गोसोआव
जायो नंगौ
ओ ओमफ्राय नोंथांनाव सोंबावनसो सानदों आङो ओ दाथ' ओ दा जिबादि गोदान मुगायाव सोलिबाय थादो बेयावथ' जोबोर बादायलायनायनि जुग बे बादायलायनायनि जुगाव नोंथाङा सासे फरायसा एबा स्टुडेन्टखौ ओ बे दावबायनो ओ जेनेबा दावहायाव माबायदि देरहा होनोनो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा एगजामफोरनि आयदायावनो
आङो बेखौ थाङो आरो बिदि जेनेबा जोंफोरा बिदि कम्पिटिटिभ साख्रिफोरनि एक्जामनि थाखाय जोंफोरा समथ' लायो खेबसेयैनो नोंथाङा एगजामाव जबाय बेनिफ्राय जेनेबा उथ्रिसार जाग बेयो माने एसेबांबो हान्द्रेद पार्सेन्ट सियर नङा जायो आरो मानो होनबा बिदि बोसोरथाम बोसोरब्रैनि थाखाय होबोबाय थानाय बिराद एक्सपिरियेन्स गोनां गोबां माने जोंनि सिनियरफोरबो थायो बे मोनसे एगजामावनो जोङो बादायलायनो गोनां जायो आरोना अब्ला जोंफोरा निजिखौ बेखौनो सानना लानांगौ आरो दे बे बाराव जायाबाबो गुबुन बाराव गुबुन बाराव जायाबाबो थामथि बाराव बे दा आरो गावनि जेनेबा नोंथाङा जेनेबा जबखौ मावमारगोन ना गुबुन मोनसे आयदायाव थांगोन बेखौ साबसिनै जेनेबा मोनथिनांगौ आरोना खायसे जोंफोरो ओरैबायदि जायो सोरबाया जेनेबा ओ बेफोरबायदि जब मावनोनो गोसो गैया जायो आरोना जब मावनो गोसो गैया बिथाङा जेनेबा बिजनेस मावनोनो बांसिन गोसो दङ नङाबा जेनेबा बिदि खायसे थायोना खेलायाव बिराद गोसो दङ
नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ बेखिनियावनो आं मोनसे सोंहरनो सानदों नोंथाङा आवगायावसो बुंलांदों बिजनेस ओ जोंनि दा गोबां मानसिफोरानो ओ गभारनमेन्ट एगजामखौल'सो उथ्रिनानै गभारनमेन्ट ओ जेनेबा साख्रि बेफोरखौथ' लानो गोसो जायो नोंथाङा बिजनेसनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा
औ बिजनेसनि सोमोन्दै आं बेखौनो सानो आरोना जेनेबा मानसिफोरा बुङो आरोना फार्स्टआव बिजनेस मावनोबा बिराद फैसा थाखानांगौ थाखानांगौ होननानै नाथाय जायबा मावमारनो गोसो बेयो गावनाव जा आइडिया दङ ना बेखौ स्मलनिफ्रायनो जागायलांनांगौ आरोना जागायलांनांगौ आरो जायफोरबा बिजनेस खालामनाय मानसि बिसोरजों एसे माने सोमोन्दो थाज्लायनांगौ ओमफ्राय ओ सोलोंनोथ' हायो दा दाथ' इन्टारनेटनि जुग गोबां मोजां मोजां एक्सपार्टफोरबो जोङो
दा बेनिफ्राय ओ दानिया आरो सोंबावनो लुगैदों आङो मा मा बिजनेसाव बांसिन मुलाम्फा दोङो रांखान्थिनि बेलायाव
बे जेनेबा मावनायनि सायाव सोनारगोन आरोना थेवब्लाबो ओ औ बुङोब्ला दा जेनेबा जोंनि समाजाव जि गोनांथिथार आरो ना जेनेबा जोंनि न'खरफोराव सानफ्रोमबो गोनां जाबाय था थानाय खायसे जिनिसफोर थायो अब्ला बेफोरखौ नोजोर होनानै बिजनेस खालामलायोब्ला आरो ना नोंथाङा बांसिन नोंथांनि जायगायाव जि सोलियो बेखौ नायनानै खालायोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो
मुलाम्फा मोननो हागोन आरोना औ औ नोंथांनिफ्राय बहुद नलेजेबोल बिबुंथि मोनानै ओ आंनि मेलेमा आबुं जाबाय ओ नोंथांखौ आङो फिउसाराव रायलायबावगोनमोन हागोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिफ्राय बे बिबुंथि मोननानै नि थाखाय गोजोननाय थाबाय नों नोंथाङादि जाबायदि मोजाङैनो एगजामफोरखौ माबायदि बिदि होनांगौ आरो माबायदि बिजनेस मावोब्रा माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ मोजाङै बुंफोरथि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांखौ इयुनाव लोगो मोनबाव रलायफिनगोन होननानै आसा थाबाय आरोना आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो ना
गोजोन्थों